औ नोंथां खोनादों।
औ दा नोंथाङा ओरैनो दसे सम मोनगोन ना नोंथां रायज्लायनो नोंथांजों?
औ हागोन नोंथां सावरायजागोन।
औ औ अब्ला जोंनि बर'नि गाननाय जोमनायनि सायावनो
औ औ होमबा बिनि बागै नोंथाङानो एसे फोरमायग्रोनानै होदो दे नोंथां।
औ दे नोंथां ओं। दा जोंनि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जे मोनसे मोनसे हारिनि सुबुङा जे गाननाय जोमनायजों जोङो बेखौ सिनायनो हायो।
औ।
बेनो मोनसे जोंनि हारिनि बा मोनसे गाननाय जोमनाय मोनसे द्रेस बा जोंनि थायो आरो बेबायदिनो। जोंनि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जे आइजोफोराहाय दख'ना ओ बेफोर बायदिनो ब्लाउस जोमग्रा। जोङो बे दख'ना गानोब्ला जे जोङो बिसोखौ बर' होननानै जोंनि आइजोफोरखौहाय जोङो सिनायनो मोनो आरो।
नंगौ नंगौ।
औ थिग बेबायदिनो हौवाफोरनि बेलायाव जोंनाहाय गामसा। बेफोर बायदिनो आर'नाइ बेफोरबो जाहैबाय हौवाफोरनि जोंनि गाननाय जोमनाय।
औ।
दा जोंनि गाननाय जोमनायफोरावहाय होननानै बुङोब्ला जे ओ जोङो दख'ना, दख'नाखौहाय जोङो फ्राय जोंनि गामि ओनसोलावहाय गोबां सुबुंफोरा गामियाव जेसेखिनि दङ' जोंनि बर'फोरा गानजोबो आरो। दा बिसोरो ओ जे जेब्ला जोङो दख'ना, दख'ना खौहाय जोंबा माब्रै बानायगोन बा बबेनिफ्राय मोनगोन जोंलाय दख'ना। बिदि बुंनो थाङोब्ला जोङो जे जोङो बबे हाथाय बाजार गलानिफ्राय जोङो दख'नाखौ लाबोनानै बा दख'नाफोरखौ जोङो हाथाय बाजारफ्रावबो मोनो जे जोङो खुन्दुं लाबोग्रोनांगोन, खुन्दुं लाबोनानै जोङो बे बेखौहाय जोङो न'आव लाबोनानै जे सोंबाय बेनि उनावहाय सोंनायनि उनाव बेखौहाय जोङो नो खननानै बेखौ जोङो इसानसालियाव लानानै बेखौ दानो थाखाय थाग थियारि खालामनानै जोङो बे दख'नाखौहाय दानानै जोङो आइजोफोरखौहाय गाननायखौ नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो आर'नाइफोरखौबाबो जोङो बिदिनो दानानै गाननाय नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो दानि दिनावहाय बांसिन गला बाजार हाथायफोरावहाय लाबोनानै गाननाय जोमनायखौ नुनो मोनसै।
औ।
औ दा जोङो आखाइजों दानानै आखाइजों जुदि दायोबा जोङो दख'नाया बिदिनो जिबा सानसिमहाय नांगौ। जुदि बेखौ जोङो मेचिनफोरजोंहाय दायोब्ला बेखौहाय बेखौ से दिनफोरावनो जोङो हायो। दा बैफोरबायायदि समफोरखौहाय नायनानै दानाय लुनाय गाननाय जोमनायफ्राबो एसे सोलायबाबो जोंना दख'नायाथ' दख'नायानोखा। बेनि गेजेरावनो जोंना दख'नायाव एमब्रयदारि सुनाय बेफोरबायदिनो आगर होफादेरो। बैफोर आगरफोरानो जाहैबाय जोंना आगर गुयै दखना फारौ मेगन दाउथु आगर रेगे रेगां गोबां रोखोमनि आगर सुथाबनानै जोङो दख'नाखौ समायना रमायना खालामना गाननायखौ नुनो मोनो। दख'ना होननानै बुङोब्ला जोङो दख'नाखौ गोबां रोखोमनि मिथिनो हायो जेरै ओ जोंनाव दख'ना थावसि होननाय दंना
नोंगौ।
औ बे दख'ना हाखौहाय जोङो हाबानि दिनावहाय गाननायखौ नुनो मोनो हाबा जि दाननाय सम बेहाय
औ।
दा आरो जोङो हाबायावहाय बे दख'नानि गाबा जोंना गोजा जायो दख'ना थावसेया मैथा खालारनि
नंगौ।
औ आरो जोंहा आरो मा गानबावो दख'ना बिदन दख'ना बिदन गाननायखौ जोङो नुनो मोनो बे दख'नाया जोंना गोमो आरो आरो बिनि अनगायै जोङो सिगांहाय लरेन्सनि दख'ना नुनो मोनोमोन दा एसे खम जाबाय जों ख्लाब मा ख्लाबमोन आरो
औ।
दा बैफोर गाननाय जोमनायफोरा जोंनि गेजेराव दासिमबो जोबोद मोजाङै दङ आरो जोबोद मोजाङै समाय होोयो आरो जे जोंनि दखनाजों दख'ना गाननाय जोमग्रा जोमनाय जे मिथिंगाजों जोबोद समायफ्लेनाय जोंनि बर' हारिनि बे दख'नाफोरा आरो गाननाय जोमनायफोरा
नोंगौ
औ दा बे गाननाय जोमनायनि बागै ओ नोंथाङाबो एसे बा नोंथांनि ओनसोलाव माबोरै सोलिगासिनो दं एसे फोरमायहरदों नोंथां।
औ
औ
जोङो ओ गाननाय जोमनाय होनोबाथ' जोङो जों बर'फोरा बा बर' आइजोफोरा गावसोरनो गावसोरनि गाननाय जोमनायखौ गावसोरनो आखाइजों दानानै गाननाय बेखौ जोङो नुनो मोनो आरो बा गानबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो
औ।
औ आरो गुबैयै जोङो बै जिखौ दानो थाखाय बास जोंनो थाखाय जोङो खुन्दुंनि गोनांथि जायो बै खुन्दुंनि गोनांथि खौबो बिसोर गावसोरनो सुफुंनानै लाबोदों बा बिसोरो इन्दि एम्फौ फिसिनानै ओ लाथा एम्फौ फिसिनानै इन्दि ओ फिथोबनि गेजेरजों बिसोरो खुन्दुं थुनानै बेबायदिनो आ आरोबाव बायदिसिना आलादा आलादा बिबार बिलाइ बिफांनि बिब'फोरजों बिसोरो आलदा आलदा गाब गाहोनानै खुन्दुङाव गाहोनानै बिसोरो बायदिसिना ओ समायना रमायना बा बायदिसिना गाब
औ
ओ गाब गोनां माने मा होनगोन दख'नाफोर बा जिमग्रा जिफोर बा गामसाफोरखौ बिसोरो दाबोदों ओ बेबायदिनो मानोना ओ बे इन्दि जिखौ होनोब्ला आरो बेयो जोंनि थाखाय मोन मोनो आथिखालाव जों जोबोद बेसेन गोसा खौ नुनो मोनो मानोना बे इन्दि सिया माने जोंनि मोदोमनि बा बिगुरनि थाखाय गानोब्ला जोबोद मोजां होननानै ओ जोङो मिथिना मोनो आरो मानोना जोंनि बिगुरफोराव जेबो आ जेंना सोमजिया बा जोंनि ओ जों माखासे पलिस्टार बायदिसिनाफोरनि जिफोरखौ जों गानोब्ला जोंनि बिगुरा ओ खस्थ मोनो बा माबा मोनसे जेंना सोमजिनो नागिरो ओ बेफोरबायदि जेंनाफोरा नाथाय बै इन्दि जिखौ जोङो जोमोब्ला गानोब्ला बेफोरबायदि जेबो जेंनाखौ जों नुनो मोना माने मोजां सो जोंनि बिगुराव मोजांसो लाबोयो माने फोरबायदिखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो ओ दख ना बा बायदिसिना जिफोरखौ माने माखासे आगर होनानैखौ बिसोरो दाबोदों बैफोर आगरफोरखौ बिसोरो मिथिंगानिफ्रायनो थुलुंगाखांनानै बानायजानाय माखासे आगरफोरा जेरै बिफांनि बिलाइ बा बिबा बिबार बिलाइ लोगोसे हाजो हाला आरो लोगोसे आ दाउफोरनि ओ महर बा बिसोरनि ओ बायदिसिना दाथायफोरखौ नायनानैनो बेफोर आगरफोरखौ बिसोरो बानायबोदों आरो जेरै जोङो मोननो हायो दाउथुगद फारौ मेगन दिंखिया आगर हाजो आगर ओ आगर गुबै ओ बेबायदिनो आरो गोबां रोखोमनि आगरफोरखौ जोङो नुनो मोनो
औ
जोबोद समायना रमायना ओमफ्राय जोङो आरो आ जोंनिनो मोनसे बरफोरनि जा आरनाइ होननानै बुङो बे आरनाइ खौबो जोङो बिसोरनो दाबोदों बे आरनाइया जोबोद ओ समायना रमायना ओमफ्राय
औ
ओ समायना रमायना होननानै बुङोब्ला जोङो माने आरनाइ बा आरनाइ जानो थाखाय जोङो माखौ नांगौ बे बेयाव जोंनो हाजो आगरखौ नांथारगौ जायो आरो हाजो हाजो जो आगरखौ जोङो ओ बै आरनायाव होब्लासो बियो माने गुबै आरनाइनि महरखौ मोनगोन आरो मानोना आरनायाव जोंनो हाजो आगरखौ जोङो बाहायथारो थिग बेबायदिनो जोङो हाजो आगर बाहायनायखौ नुनो मोनो जोङो दखना
औ
थावसि बा दखना आगर ओ गुबैफोरावबो जोङो रोबैयाव जोङो बिनि ओ माखासे माबाखौ
ओ हाजो आगरखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो माने बे हाजो आगरा जोबोर समायना आरो बयजोंबो गोरोब गोरोबफ्लेनाय गोरोबफ्लेयो बेनिखायनो जोङो बांसिन बे हाजो आगरखौ जेरावबो होनायखौ जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो दानानै गानबोदों ओ नाथाय ओ आथिखालाव गोबां रोखोमनि जोङोक्षओ दानानै गाननायखौ नुयोसै जोङो गोरलैयाव बा बेसेन खमावनो जों मोननाय ओ खुन्दुंफोरजों पलिस्टार बा मास्रेस माबा माबि बायदिसिना रोखोमनि खुन्दुंखौ जों जोङो गामिफोराव इसान सोंनानै दानायखौ जोङो नुनो मोनो बा दानानै गाननायखौ गाननायजों लोगोसे बिसोर हाथाइ बाजाराव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो बेनि अनगायैबो माखासे गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि खुलिनानै बा उइभिंओ सेन्टार खुलिनानै बिसोरो मेचिनजों माखासे दखना गामसा फालि आरनाइ रेगे रेगां बेफोरबायदिखौ दानानै बिसोरो फाननाय बे खौबो जोङो नुनो मोनोसै आरो मानोना ओ बैफोराव जुदि दायो दायोब्ला जोङो गोबां माने गोरलै समावनो बा खम समावनो जोङो गोबां ओ बिबांनि जोङो बेफोर दखनाफोरखौ बा फास्राफोरखौ जोङो दिहुननो हायो बे थाखायनो आथिखालाव बेफोरबायदि ओ आदबजों बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो
औ
ओमफ्राय ओ नोंथांमोननिथिं बेफोरबायदि दाबो दानाय नुयो नामा नोंथां ओ दायोना दाया नोंसानि नआव इसान सोंनानै
इसान औ दायो जोंनियावबो इसान सोंनानै दानायखौ एसे खम जाबाय ओ अब्लाबो दानायखौ नुनो मोनो नोंथां जोंनिथिंबो एसे दायो बिदिनो गामसा आरनाइ बेह
औ नंगौ
दखनाफोरखौ एसे खम दासै बिदिनो ओ जोंनिया गामिया गिदिरब्लाबो बाजि घरसोबाबो बिदिनो जि खर सोबफोरखौ बिदिनो दखना दानायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोल
नंगौ नों
औ अब्ला नोंथां दायो बे समाव नोंथांजों सावरायनानै नोंथांनि ओनसोलनि जि जोंनि बर'नि गाननाय जोमनायनि नोंथांनियाव बुंलांबाय। गासिबो सैथो नंगौ नोंथांनिसिम गोजोननाय जासिहरनायजों लोगोसे दायो फनखौ दोनथ'नोसै ना नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां।
औ दे दे नोंथां दे।
औ दे।